अदिलया
खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों?
दङ ओरैनो जिरायनानै
औ सान्दुंआबो गोसा थारना
नंगौ।
आंबो सान्दुं गोसानि बाहेरायाव ओंखारलांनो हायिलाय न सिङावसो फेनाव जिरायनानै दङ।
नंगौ माने बेबादिनोसै आरो बोथोरा
औ
गरमबो अखाबो
औ दसेनो अखा हायो। दसेनो सान्दुं दुङो। सान्दुंबा सान्दुं अखाबा अखा खोरोमदावलाबायनाय। थानो हायै बायदि। बोथोरानो गोबां सोलायबोबाय गोदोनि समनिफ्राय दानि समसिम।
नंगौ। दायो माने ओ आङो आबजों माने आबहावानि आबहावानि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ।
औ अबवा माने औ आबहा आबहावानि सि। सोमोन्दै एसे माबा बुंनो हागोन नामा आबवा।
औ आबहावाया जाहैबाय जायखौ जों बर'आव आबहावाखौ इंराजियाव इनभारमेन्टखौनो बुङा होनबा।
नंगौ नंगौ।
औ दा जोंनि इनभाररमेन्टखौ। गोदोनि समजों रुजुनानै नायोब्ला गोबां गाज्रि जाबाय। गो-गोगोब बार मोननो थांलिया। मोजां अक्सिजेन मोन ला नांगौनि बारा पलिउसन जाबाय आबहावा गुबुंले जाबाय। मानो होनोमबा बेफोर गासैबो। जाहोनानो जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारियानो। बानायनाय।
नंगौ सैथो।
मानो औ सुबुङानो गासिबो ओरोनबारि हाग्रामा ओनसोलखौ दानस्रांनो हमबाय।
नंगौ।
हाग्रामायावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि फिफां थायो बे फिफांफोरा जोंनि बार मणडल आबहावाखौ गोग्गो लाखियोमोन नाथायबा दानि। समनि सुबुंफोरा। नोगोरमाखौ बांसिन होसोयो।
नंगौ।
बांसिनानो फिफां लाइफां दाननानै। गिदिर गिदिर बिल्डिं न लुयो। बिनि जाहोनाव जोंहा फिफां लाइफां। फिफाङा गोबां खम जाबाय आरो बेजों लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनायलाय गारि मथरा एग्रे बेग्रे जाबाय। दा गारि मटरा एग एग्रे बेग्रे जानाय मानि जोंहा कार्बन दाइ अक अक्साइड ओंखारनाय।
नंगौ।
ना नङा बिनानाव। मानो होमबा जोंहा बैफोरबायदि। गेसा जोंहा कार्ब उखुन्दैया गारि मथरनिफ्राय ओंखारो। दा जायो बारखौ। जों हां लानायाव जिब जुनार सुबुं माहारिया लानो हाया बेफोर बेफोर गेसा बारा जानो जानो हमबाय। ओरैजाय बिदुङा दुंब्ला। बोनो हमबाय जायखौ जोंनो बांसिन गोनां गोनां अक्सिजेन बियो बिनि बिबाङा बहुद खम जाबोबाय बिनि थाखायनो दा जोंनियाव बिदुंआ बांबोगासिनो दङ।
नंगौ थारैनो
औ अक्सिजेनखौ जोंनोथ बिफां लाइफाङासो होयो नङा होमबा
नंगौ थारैनो नोंथां
औ दा जोंहा सुबुं माहारियानो नोगोरमाखौ हास्थायनानै बिफां लाइफांखौ दानोब्ला अक्सिजेेनाथ जोंनि थाखायनो खम जानाय जायाखै होनबा बिनानाव?
नंगौ नोंथां थारैनो
औ
औ
जोंहा बिफां लाइफां थायोब्ला गोबां मुलाम्फा जायो। नंगौना नंङा बिनानाव? बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजोंजों लोगोसे साया होयो निजोम आबहावा लाखियो जोंनि बारा गिलिर जायो आरो जेब्ला कार्बन डाइ अक्साइदआ बारो बाङो अब्ला बारमन्दला रोजा जायोबा गुदुं जायो थानो हायै जायो जायखौ जेराव जोङो मानसिया थावरिनो हाया जायो। जिब जुनारा थावरिनो हाया जायो। जायनि जाहोनाव दानि मानसिफोरा बिफां गैयैलाय बाहेरायाव जिरायनानै थानो हाला बारहावाया गुदुं जाबाय ओंखायनो न'सिङावहाय एसि मोब्लिबजों गुसु खालामनाय एसि बाहायसै फेन बाहा हायसै कुलार बाहायसै दानि दिननि मानसिफोरा माने बिफां गैला नालाय बारहावाया गुदुं जाबाय उफाय गैया जों मा खालामनो बेहाय थानो अबेहाय मानो जायो जायफोरा गोनां एसि गोनां बेफोरो न' सिङावनो थाबाय थानो गोनां जासै दानि दिनाव। बेनिखायनो जोङो हानायमानि बिफां लाइफांखौ संरैखा लाखिनाया मोजां हानायमानि जों न' खाथिनि बारि लाफोराव बिफां लाइफां गायनाया मोजां नंगोना नङा बिनानाव?
नंगौ आब' थारैनो।
औ औ बिफां लाइफां गायोबा जोंहा बेजों लोगोसे बारहावाजों लोगोसे फिथाइ मोनो आरो फिथाय मोनोब्लाथ जों मानसियाबो जानो मोनजाबाय बेजों लोगोसे आबहावानि फिसा फिला एम्फौ एनला दाावमा दाउसा बैफोरबो बै बिफांनि फिथाइखौ जानानै थांनानै थानो हायो आरो।
नंगौ बेनिखायनो माने जोंनो मोजां आबहावानि गोनांथि जाना फैदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ माने अ आथिखालनि डिजिटेल मुगानि थाखाय जोङो माने गोथार आबहावाखौ खोमानानै लाबोगासिनो
नंगौ
जायनि थाखाय जोङो जेसेबां हायो बिफां लाइफां गायनो नांगौ। आरो जेसे बां हायो माने ओ ओनसोलफोरखौ ओ ओ साफा लाखिनो नाजानो नांगौ।
नंगौ।
ओ बेबादि ओ जोङो समाज एबा ओनसोलफोरखौ साफायै लाखियोबा ला लाखियोब्लासो माने आबहावा मोजां ओ फैफिनगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
नंगौ। बेफोर गासिबो खालामगिरियानो जाहैबाय जोंनो होननानै बुंनानै लानो हागोन। सुबुं माहारियानो सुबुङानो फिफांखौ गायो सुबुङानो फिफांखौ दानफायो। बिनि आखाइ बे खहाय जोंनो कन्ट्रलाव लाखिनो हागोन जोंनो बिफां गायोबा जोंनो आबहावाखौ संरैखायै लाखिनो हागोन आं बेखौ सानो।
नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां सम्पद जायफोरा जोंनि मिथिंगायावहाय थायोबा समायना नुयो बैफोर बिफां लाइफांफ्राबो जोंहा खम जाबोबाय साल फिफां आवजार फिफां सनालु फिफां कृष्ण सुरा राधा सुरा जायफोर फिफांफोरा बोथोर लानानै समायना समायना बिबार बारो बैफोरनि नुथायखौबो जों नुनो मोनला।
नंगौ।
दावमा दाउसानि थाखायबो थाग्रा आस्रय बा थाग्रा खुलिया बिफां लाइफांआनो नंगौना नङा बिनानाव?
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेफोरनि थाखायबो जोङो हानाय माने बेफोरखौ संरैखा लाखिनाया मोजां।
नंगौ। ओ दायो दा आथिखालाव जोङो माने बे आबहावाखौ गोथार एबा संरैखा खालामोब्लासो माने जोंनि इयुननि इयुन जोलैनि थाखायबो मोजां जागोन आरोना। औ जुदि जोङो आथिखालाव बेबादि आबहावाखौ गोथार लाखिनो हायाब्ला जोंनि उन जोलैनि थाखायनो माने ओ उन जोलैनि मुगाया एसे गाज्रि जागोन होननानै आं सानो आरो।
नंगौ बेनिखायनो जों जेसेबां हायो इयुन इयुन जोलैनि थाखायबो खामानि मावनांगौ। जोंनि सानसेनि थाखायल नङा जोङो दिगाव गावनि लुबैनाय हास्थायनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो माखासे खामानिखौ मावो अनलि जों गावनि थाखायल मावनो नाङा इयुन जोलैनि थाखाय खामानि मावनानै गालाङोब्ला बै जोंनि इयुन जोलैफोरनि संसार जानायाव बा थांनानै थानायाव गोबां गोरलै जायो जुदि जोंनो आबहावाखौ गाज्रि खालामनानै गालाङोब्ला बै इयुन जोलैफ्रा मिथिनो मोननाय नङा जे मानि थाखाय जादों आरो मा खालामफिनोबा जों बे खहानिफ्राय बासायगोन बेखौ मिथिनो मोननाय नङा बेनिखायनो जोंनो फोरोंलांनांगोन आरो। फिफां लाइफां गायनाय आबहावाखौ फोसाबनाय साखोन सिखोनै थानाय। नांगौनि बारा जोंहा पेट्रल डिजेल सावनानै कार्बनदाइगेस ओंखारहोनाय नांगौनि बारा जेराव गोनांथि बेयावल जोङो गारिखौ बाहायनाय जेराव गोनांथि गैया जों बेहाय खम बाहायनांगोन आरो। अब्लानो जोंहा कार्बन डाय अक्साइड गेसा ओंखारनाय नङा गारि मथरखौ खम सालायोब्लानोथ' जोंहा कार्बन डाइ गेसआ खम गगोन
नंगौ सैथो बाथ्रा होनदों नोंथाङा। बेनिखायनो माने ओ नोंथाङा बेबादिनो माने गोबां आबहावा संरैखानि गोबां सैथो आरो मोजां बाथ्रा बुंबाय बेबादिनो माने जा हायो जोङो नाजानो नांगौ मोजां खामानि मावनो। आरो माने ओ प्लास्टिक बेबायदि नोंथाङाथ' नुनो मोनो बयबो नुनो मोनो माने जोंनि आबहावा बा ओनसोलफोराव जेरैबायदि ओ प्लास्टिकनि ओ प्लास्टिकनि माबा बांसिन नुनो मोनो बिसानखौ। थ माने बेखौ प्लास्टिकनि ओ बाहायनायखौ जेसेबां हायो जों खम खालामनो नाजानाया मोजां। जागोन
नंगौ नंगौ जों बेफोर मोनफ्रोमबो बे खामानिखौ जोंनो खमायनो हायो। जों सुबुं माहारियानो प्लास्टिकनि अनगायै मिथिंगानिफ्राय दिहुननाय जायफोरा सेवनानै थाङो बेफोरबायदि। बेसादखौ जोङो बाहायनांगौ जाहाथे जोंनि आबहावाया गोग्गो गोथारै थायो। दे बिदिब्ला। बिनानाव समा जाबायमोन दोनथ'नोसै दे।